हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। ओम आं दिनैहाय नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय नोंथां आं नों थांजों मा होनो जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरोना नोंथां।
औ थारैनो सावराय जागोन नोंथां। औ थारैनो सावरायनाय जागोन नोंथां
औ दा नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना मा होनो नोंथांनि जेंना बा मा मा आबादखौ मावनाय जायो।
औ थारैनो हागोन नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि आसाम बा गामि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोर सिजोनावहाय जों माइ आबादागोन गेराव गोबां बिबां मावनाय नुनो मोनसै
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै आबाद होननानै बुङोब्ला मैगं थाइगंनि आबाद बे मावनाय खौ जों मोनो जेरैहाय लेस्रा, भिन्दि, लाव जेरै जोगोनार, खुमब्रा बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। बिनि गेजेरजोंनो आङो माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो जोंनि ओनसोलाव बेनि सोमोन्दै बुंनो। माइ आबाद खौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लि सायख'ग्रोनानै लानांगोन। माइज्लि अब्लाबो थायोब्ला बेखौहाय जोङो मोजाङै जाव जावखारारनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौ खौ जोङो दैयाव सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय सोमनानै दोननांगोन।
औ
बिनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै जोंनि जेनेबा साया जायगानि न' सिं बा साया जायगाफोरावहाय जोङो बेखौ हायाव लामस्रिनानै बेखौ थास' बिलाइ बा लाइ बिलाइजों जों खोबनानै दोनो बेनि उनावहाय जोो हाखौबो फोमोननानै लानानै माजों सोमनानै जेरै हायाव लामनानै दोननाय माइआो सानथाम सानब्रैनि उनाव जेब्लाहाय गाज्रि ओंखारो बेखौहाय जों फोथाराव लांनानै सारनानै होयोबा फोनानै होयो जायखौ जों खोथिया फोनाय होननानै बुङो।
औ
बेनि उनावहहाय फुथियाया जेब्ला जौवो अब्ला जोङो माइ गायनाय हाखौ फोमोननानै लानानै नानै खोथियाखौ फुनानैहाय जोङो माइखौ गायनाय नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' आरो जोंहा जेरै आसामनि मुंदांखा साहा आबाद बे आबादखौ जों जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय मावनाय नुनो मोनो। जेरै जोंहा माइ आबादखौ जेरै दैज्लांआव मावो बा जोंनि बेसर आबाद जों मेसेङाव मावो बेबायदिहाय जोङो साहा बिलाइनि आबादखौ मावनाय नुनो मोना साहा बिलाइनि म दा मेसें बा दैज्लां जों बेखौ अराय बारा थानाय नुनो मोनो बेबायदियैनो मेसें बोथोराव मावनाय जेरै बेदर तिसि गम बे बेनि सोमोन्दै जोंनि ओनसोलाव माबायदिहाय मावो आङो बेसरनि सोमोन्दै एसे बुंनि
औ औ
गिबियावनो जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि हालामाव ओ‌माइ हाखांनानै जेब्ला हाया माइ हाखांनाय नाराया जेब्ला थायो अब्लाहाय जोङो बे हाखौ गिबियावनो दानि दिनावथ' जोङो नांग नांगोलबा मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला टेक्टरजों हा खौ मोजाङै एवनानै लानानैहाय जोङो बाजार बा गामिनि सोरबा बेसर थानाय सुबुंफोरनिफ्राय बेसर बेगरखौहाय जों बायनानै लाबोनानै बेहायावहाय जोङो बे फोनाय नुनो मोनो बेनि उनाव बेसरा जेब्ला एसे एसे जौ हो जों अब्ला बेखौ जानोबो हायोबा जोंनि ओंख्रिब हिसाब बेबो जों बाहायनो हायो।
औ।
बेनि अनगायैबो जों बेसरखौ मानि थाखाय फैयो होनब्ला जोंहा थाव थाव फहेरनो थाखाय जों बेसरखौ फोनाय जायो। बेसराहाय एसे जौगाङोब्ला जोंहा बेयाव नांगौ जानाय जों हासारफोरखौ बाहायनांगोन बेनि उनावहाय बेसरा फिथाइ बिबार लाखांनायनि उनावहाय जेब्लाहाय फिथाइ थाइनानै रायो अब्ला जों बेसोरखौ फुनानै मारा नाफैनाय नुनो मोनो। सनिफ्राय जोंहा ओंख्रि जानायावबो बाहायनो हायो आरो थावबो मोनो बेनि अनगायैबो जों बेसरनि जेरै बेसर फो होनाय साबा बेखौहाय जोङो जेरै नानि आदार हिसाबै हिसाबैबो बाहायनो हायो। आरो थोरसि लथा मानजिनायावबोहाय जों बेखौ बाहायनो हायो बेबायदियैनो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां बिबारनि गोबां बिबांनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा? फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ ओ‌जोंनिथिंथ' बिदि याव गोबां रोंनायखौ नुनो मोनो नोंथां मानिे बोथोर लायै बोथोर आरो ना जेनैबा जोंनाथ' बोथोरखौहाय रानोबा जोङो मोननै रोखोमाव मोननो हायो। जेन'बा मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर आर ना थ' जोंनावहाय दैज्लां बोथोरखौहाय जोङो नायो बा दैज्लां बोथोराव जोंना माइ आबादखौनो बांसिन गायनाय नुनो मोनो आरोना नों माने जोंनि गाहाय आबादानो माइ जाहैबाय नालाय नोंथां थ' जोंनि गासैबो माने दैज्लां बोथोरावनो बयहाबो माने माइ गायो आरोना थ' जोङो बेखौहाय माइ गायनाय होननानै बुङोबा जोङो दानि आरो गोदो गोदोनि आरो दानि माने एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नों नोंथां ओरैनोथ' औ माने गोदोनिहा जों नायोबा माने- औ गोबाङानो बिदिनो जोबोर फुङावनो मोनाबिलि बिलि समावनो माने ओ फुं जानाय लोगो लोगो सोरांस्लाबैयावनो माने हालफोर खदाल फोर लानानै हाल मोसौ हाल लानानै माने मोसौफोरखौ होलांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना। एबा जों खोनायोमोन आरो ना। आरो बिदिनो जे हिनजावफोराबो माइ गायनो थाखाय बिराद ओ फुङावनो सिखारनानै थांनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दायो जोंहा माइ गायनाय ओ बेखौहाय जोङो सानजौनानैहायसो थांनाय नुसै आरो ना। सानजौ सानजौनानै जेनेबा सातथा आथथा बिदियावसो ओंखारलांनायखौ नुयो आरोना फुंनि। थ' बिनि अनगायैबो जों हाल एवनायखौ नायोबा जोङो हाल होलांनायखौ नायोबा माने दायो माइ गायनाया माने बेफोरबायदि मोसौ हालफोर बिदि थायाबाबो माने जायो आरो ना। दानि दिनावहाय माने ट्रेक्टरफोरजों गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नों थां माने औ बे गियान आदबा जौगाबोनायजों लोगोसे जोङो बेखौ आजावनानै लाबोगासिनो दङ आरो ना। बे टेक्टरनि अनगायैबो जोङो माने आखायजोंहाय जे बै जे मेचिन बेजोंबो जोङो ओ हाफोरखौ गोमोन खालामनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। थ' बेबायदिनो माने ओ गायनाय फुनायावहाय जोङो आरो हालेवनायफोराव जोङो। बे खौ एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। थ' ओरैनोथ' जोंना जोङोहाय जेरैबायदि मायख गायो बेफोरथ' खेस्र', जादु, सना बिदिनो माइब्रा बा माबा ओ मा होनो बेखो? ओ बै जोसा बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नो थां जोंनि सायदजों आरो ना औ बेबायदिनो गायो। आरो बिदिनो बिनि अनगायैबो मायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माइ गायो। नाथाय बे खौनो जों बांसिन माइखौनो माने गाहाय आबाद होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो ना। दैज्लांआवहाय औ ओरै नोथ' ओ माइ गायनायनि सिगां जोङो फाथोफोरखौबो फोनायखौ नु-नुयो आरो ना। फाथोफोरखौ जोङो गिबियैहाय फोग्रो बिनि उनावहाय जोंनि मायफो माइ खोथियाखौहाय फोनानै लायो जोङो। आरो बे खोथायया रासान्दि जोङो बे फाथोखौ माने ओ दाना दान दाना आरो ना। आ जेब्ला खोथियाया रायो अब्ला जोङो फाथोखौ दाननानै बे फाथो फोनाय जायगायावहाय जोङो माइखौहाय गायबावनाय खौ जों नुयो आरो ना। आरो माने जोङो माने ओ मोनसेल' आबादखौ माने बोसोराव खनसेल' मावा आरो ना। माने गुबुन गुबुन आबाद फोरखौहाय जोङो दाबसे जायगायावनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना। नाथाय बेफोर आबादफोरावहाय जोङो सिगांनि समावहाय माने जों बै राजाव होनानैहाय ओ मैगं थाइगं बा आबादफोर मावनायखौ नुनो मोना मोन आरो। दा नोंथां नाथाय ओ दा जो गोबां सोलायनाय फैबाय माने गोदोनि दिनाव गास रासायनारि हासार गैयियावहाय जोङो जेन'बा ओ बै जे खानस्रिनि हासार बा मोसौनि हासार बेफोर बेखौ बाहायोमोन आरोना नोंथां। नाथाय जोङो दायो बेबायदिनो ओ सोलायबो फागासिनो दं जेन'बा आ जोंनि आदब खायदाफोरा गासैबो माने जायनि गेजेरजोंहाय जोङो माने थाबैनो जागोन। ओ जेन'बा खम समनि गेजेरावनो जे खामानिफ्रा जानो हानाय बेखौ जोङो माने ओ नाजावनानै लाबोगासिनो दं आरोना जेन'बा थाब थाबै जोंनि समाज जेङो ओरैनो नस्थ' थाङा आरोना समनि आंखाल जानानै फैबाय आरो बेखायनो माने गोदोनि समावहाय जेन'बा जोङो ओ मोसौफोरनि हासारजों ओ जोङो मैगं थाइगं आबादखौ मावोमोन बे समाव जोंना देहाफोरा थिगमोन नाथाय जोंथ' दायो मैगं थाइगं बा आबादफोरा रासायनारि हासारजों ओ बिदिनो बानाय जानाय नालाय माने रासायनारि हासार होनानैहाय एसे फेदेर जानाय नालाय बेखायनो‌ ओ माने जेरै खालामो आरोना नोंथां। नोंथां मोनिथिं बेवहाय मा हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा खोन्थानो हागोनना।
ओ नोंथाङा जाबायदि बुंलांनाय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदियैनो नोंथां दानि दिनावहाय जों औ नोंथां दानि दिनावहाय जोङो बा जोंनि गोबोर हासार खानस्रि हासार बेफोरखौहाय जों बांद्राय हो मा होनदों नोंथां। हेल' नोंथां।
नोंथां खोनादोंना?
अ मा बुंदों नोंथाङा बुंफिनलाय।
हेल'।
हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
होमबा जोंना थ' समा जानानै फैबाय नोंथां होमबा जोङो बाहायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।